हेल' औ औ । औ खोनादों ।
औ खोनादों?
अ अ
ब्ला नोंथां न
आं दा ओरैनो दंथयो ।
अब्ला नोंथांनि
औ
बे ओरैनो थानाय समावहाय आं मोननैसो खोथा रायलायनो सानदों । मोनदां
औ औ औ
सम होननो हागोन ना
औ हागोन दे ।
औ बिदिब्ला नोंथां आंङो नोंथांजों रायज्लायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय गोग्गो लोंग्रा दैनि सायाव आरोना । खोनादोंना नोंथांङा?
हेलौ औ खोनादों ।
बे आयदानि बेलायाव आं नोंथांनि नखराव थाखाय माबायदि थासारि बेखौ आं सोंग्रोना लानो लुबैदों आरो बिनायदि माबायदि थासारियाव दं जेबो आइरन बा गोग्गो बे माबायदि दायो नोंनि नखराव गोदो खोनादों ना नोंथाङा